हेल' नोंथां।
औ खोनादों।
औ आङो नोंथांजों बे समाव ओआबाद मावनायनि सायाव सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादों नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ फ्रि दङ दे राय्लाय जागोन।
आदसा दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोर गायनाय फुनायनि सम नङा होमब्ला नोंथां?
अ
दा बे समावहाय नोंथांमोननिखै ओ माइ गायनायफ्रा सोलिगासिनो न ना जोब्बाय आचसा सोलिगासिनो आदसा स्टार्ट जागासिनो। दं आरो नङा होमबा आ दा आं नोंथांमोनहाबोथ' निस्सय माइ गायो।
औ माइ गायो औ।
गायनायजों लोगोसे आरोबाव नोंथांमोना नोंथांमोननि न'खराव आरो गुबुन माबाफोर आबाद थिखोबावो नामा?
आबाद दैज्लां दैज्लांआव बिदिथ' जेबो आलादा मावनाय जाया माथ' माइ माइनि खेथि मावनाय जायो आरो। ओमफ्राय माने बेखौ जोङो माने आलादा सिस्टेमावबो होयो न'आव। मावोबा न'आवबो मावजायो ओमफ्राय आरो माने टिका सिसथेम होठों बिदिबो थिका सिस्टेमबो होजायो थिखा माने माने गुबुन गुबुन मानसि मानसि सासेनो माने हा हाखौ होनानैहाय बिनि माने बिनि बदला माने ओ नोङो सारि मन बा तिन मन बिदि माने माइ मोनो माइ मोनो आरो बिनि नोङो मावाबाबो जायो बिगासेयाव औ।
बिगासेयाव थिनि मन बा सारि मन बिदि हरो आरो बै मावग्राया आबाद मावग्राया। आचसा आचसा होमबा माइ आबाद होनबाथ' दायो नोंथांमोनहा थिका होदों ना
ओ जों जोंहानिया माने ओ आधा माने न'आवनो गायनाय जादों दस बिगासो न'आवनो गायनाय जादों। ओमफ्राय उनाव इसेबो मावजोबनो ह हाया बेखाय आरो सात बिगाखौहाय जोङो माने थिका होनाय जादों आरो।
बरिया बरिया थिखा होयोब्ला थिखा होयोब्ला माने ओ पकेटनिफ्राय खरस खरस गारनांला
ओहो ओहो ओहो पकेटनिफ्राय खरस थांला आरो।
ओह ह बै जाय मावो बे गासैबो खरसखौ होजोबनांबाय ओमफ्राय। हा बिगुमाया हा बिगुमाया थल'ल' माइ। खौ महनब्रै मोनबोबाय। बिदि नामा, आतसा होमबाथ' जोबोद मोजां बे बेलायाव।
उ।
ओमफ्राय ओरैनो दैज्लां बोथोराव नोंसिनिथिं। ओ माइनि अनगायै जेबो आबाद
ओहो जेबो मावा माइआनो आरो।
सा फाथो आबादफोरबो मावााना होमबा? फाथोनि आबाद बो
अह फाथो फाथोनिबो मावनाय जाया।
आतसा दाथ' दैज्लां नैबे समावहायथ' फाथो आबादबो दिखांनाय जायो।
ओ किसुमान किसुमान जा गायाव थि दिखांनाय जायो खिन्थु जोंनि बे जायगायावहाय अखल माइ माइखौनो बांसिन गरु थ' होनाय जायो आरो।
माइखौनो गरुथ' होनाय जायो आरोना उम दा नोंथांमोननिथिं बे आसु
उम आसु माइ आसुखौहाय नुनोनो मोनलिया। दानिया एकदम गैया गैया बाबो माने ओ होनजायो आरो।
बावाफोर बावाफोर गायोना गाया बावा फोयोना फोया
जोंनि बिथिंहाय मेक्सिमाम मानसिफोरानो माने माबा गायो। आरो ओ यै दानिया माने सरकारि माबा। मा होनो दुखाननिफ्राय पेकेट सिस्टेम बिदि मोनोना बबफोरखौहाय बांसिन। बांसिन बायनानै गायो आरो माइखौबो बांसिन जानाय मोनो। थाब मोननाय मोनो आरो प्रडाक्सन बांसिन माने मोननायखाय।
नंगौ नंगौ प्रडाक्सनखौ बांसिन मोनो बे उम माने उम जेब्ला जोङो सिगाङावहाय माइसालि माइफोर गायोमोन। मोन नङा होमब्ला जों इसे उन्दै उन्दैयाव नुबोनाय ओ बेफोरथ' गोमालांजोब्बाय। नाग्रि माइ, आइजं माइ, माइसालि माइ बेफोरथ' गैला आचसा दा नोंथांमोननिथिं बे माइ आबाद मावनाय समावनो बे जोसाफोरखौ।
जो-जोसाखौ गायो जोसाखौ दा माने दा दा माबाखौ खालिखौ गायगासिनो ओमफ्राय उनाव जेथिया। माने मास मोनसेसोनि उनाव एसे लेटहाय जोसाखौ गायो आरो जोसा आरो माइब्राखौ।
जोसा आरो माइब्राखौ नङा होमबा उम थिगानो दङ ओमफ्राय। ओ माइब्रायाथ' जोंनि थाखाय
उम
ओ मा होनगोन बेखौ ओ कम्पालसारि गोनांथि ओ कमन जाहैजोबखाबाय जोंनि। बर'फोरनि थाखाय कमन माने माइब्राखौथ' सोब जायगायावबो गायखायोसै अब्लाबो। गोदो जेरैबायदि मावो। माइब्राफोरखौबो दाथ' बिदि गैलिया दा ओरैनो न'खरावहाय। आनथा ओरैनो एसे एसे मा होननानै बुङोब्ला हाया लस जायो। मा माब्रै लस जायो होमबा बे नोङो माइ ब्रा गायबोला बांद्रायथ' जाखाया ओमफ्राय जोंहा जुदि बे माइब्राखौ इसेल' गायनानै। बे माइब्रा गायनांगौ हायाव जुदि जोङो बे ओ माइखौ मोजां जाग्रा माइखौ जुदि गायनानै दोनोब्ला बेयाव जोंहा ओंखारसिनो आरो बुरजा दा बेबायदि जालांजोब्बायसै गोदान मुगाजों मानसिफ्राबो गोदान गोदान बुद
बुद्धि रोंबाय औ माने एसे माने ने जेरै माने इसेबां गोनांथि गैया आरो माइब्राखौहाय जे जानो थाखाय फिथा एन्थाब आरो थाव फिथा बिदि जानो थाखाय एसे लाखियो मागोफ्रावहाय ओमफ्राय उनाव आरो जौ गिसि बिदि बानायनो एसे लाखियो आरो
आतचा ओमफ्राय नोंथांमोनथिं ओरैनो मेसें बोथोराव मोननाय माखासे आबादफोरनि मुं फ्रा
औ मेसेंआव जोंनिथिं
जों दा बे माइ खेथिनि उनाव माइखौ जेला हाखांनायनि उनाव जोंनियाव बेयाव थियारि खालामो बेसर गायनायनि थाखाय बेसर गायो -बेसर गायो आरो बेसर गायो ओमफ्राय किसुमाना आलु गायो आरो किसुम सुमाना माने लाव हारि बिदि गायो बिदि आरो
नोंथांमोननिथिं बे दालिखौ फैयोना फोया दालि मुसुर दालि
फोनाय नुनो मोना नुनो मोना खम आरो जोबोद खम
जोंनिथिं बे मेसें बोथोरावहाय बेखौबो जोङो बैसागोनि सिगां - सिगां बा ब औ बैसागोनि सिगां - सिगां थिखोजोबनाय जायो बा सोरबा बायदिया दालि केसारि दालि होननाय नुफेरदों नना नोंथाङा
औ - औ नुदों
केसारि दालिखौबो जोंनिथिं मावनाय जायो अब्लाबो बिराद खमसै केसारि दालिजों लोगोसे बिथिं बेसर थााय ओमफ्राय बिदिनो थेमसि आबाद थाबाय दुन्दिया आबाद थाबाय
उ
गासैबो गोरान खेथि गासैबो गोरान खेथिखौ बे जोंनि सिब बेयावहाय मावनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय गोबां जायगायावथ' बेबायदि गोरान खेथिखौ मावनाय नुनो मोना सिगांनिफ्राय माव
जोंनियावबो इसेबां बिदि मावा मावनायालाय गाव न'आव जानो आन्था लाइ, लाफा बिदि एसे गायो
औ - औ बेथ' - बेथ' जानायनि थाखाय जाहैबाय बेथ' जानायनि थाखाय जाहैबाय बेनिफ्राय दा होमबा नोंथांमोननिथिं फाथोनि आबाद नुनो मोनो
फाथो जोबोद खम माने गैया होनबाबो होनजायोसै आरो
फाथोआ जोंनि थाखाय माखासे नागारनो हायै इमपर्टेनट बेसादमोन दाथ' नै बेफोरो गोबां मान दिननि न'खराव मोसौबो नुनो थांलिया
औ
ओमफ्राय बिथिं सिगाङावथ' बयनिबो न'खराव मोसौआ सय सता बि बिदि आरो मोसौ हालौवग्रा आबाद मावनो थाखाय मोसौ हालौवग्रा थायोमोन दाथ' आबाद मावनायाव औ आबाद मावनायावथ' जों मोसौखौनो बाहायलिया।
बाहायलिया। टेक्टरजोंनो जा साब जाजोबसै दानिया।
बिनि थाखाय जोंनो मोसौ मोसौनो दुरुं खानोबो थाखायबो ओइ न'खराव मोसौ गाय मानै माथ थाम सोराबा मासे, मानै लायो ओमफ्राय बेखौ जोङो बे लाइलननि दुरुं। फोरजोंनो खानानै दोनोसै। मोसौ जोंहा मोसौजों हालौएवोब्ला।
उम।
फ्राबो सिगाङाव बां सिन जायोमोननो हो हो मोसौ आरो आबाद थिलियाव मोसौ बा मोसौ खायोब्ला बिसोरनि आ खिनायफ्रा हासा
हासार जायोमोन औ। दानियाथ' माने बायनाय हासार नङाबानो खेथिफ्रानो उथिलिया उम।
नारि हासार अर्गेनिक हासार मोननो थांलिया जोङो नै गोबोरखि हासारखौनो नागिरना मोनलिया। आबादफ्रा बेयावनो ओरैबायदि हाफ्रा आबाद थिलिफ्रा ओरैबायदि गाज्रि जालांनो हमबाय नो ङो आबादथिलियाव नोङो बे उम सरकारि हासारफोरखौ होआब्लानो जानो थांलिया दा जोंनिथिं थ' माइ गायनो थाखाय जों खोथिया फोनायावनो पट-पटास माबा माबि बेबायदिखौ इउस खालामखायो।
औ औ। टेक्टर हालहेवनाय उनाव नो दायो सिगाङावनो हासार होग्रोनो गोनांसो जायोसै दानिया।
दा बेनिखायनो जोङो माइ आबादखौ। हासारनि गेजेरजों थिखांनो हायो नै दा जों माइ गायखांनाय लोगो लोगोनो। एसे माइया सोमखांहांनाय लोगो लोगो जोङो नै इउरिया होलायनोसै। इउरिया टप ओम इउरिया हासार होनोसै। थब माबानायनि देरनायनि बिथिं खोथियायावबो इउरिया होनोसै गायखांनानैबो इउ
बे आरो आबाद मावनांगौआ बिराद
उम ओमफ्राय आरो बिथिं एम्फौ एम्फौ एम्फौ हारि जादोबाथ' आरो बे एम्फौ आ एम्फौ थैनाय मानाय बिदि आ मुलि होनांसिगौ आ
गोबांथार दङ।
मानसिफ्रा बेरामफोराबो बांद्राय जालांबाय। देहायावबो देहायाबो लोरबां जालांबाय सि-सिगाङा आगोलनि बायदि स्ट्रेनथ गैलिया मानसि फोरा एसे एनै मावबानो मेङो उम औ।
समा जानानै फैबाय दोन्थ'लायनोसै। गुबुन गुबुन टपिकनि सायाव रायलायलायनोसै खनसे।